अ हेलौ
ओ हेलौ
हेलौ अ हेल' नोंथां खोनादोंना अ मा खालामदो?
आं ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै दायो
अ न'आवनो दंना?
ओं न'आवनो दङ नोंथाङालाय माथो खालामदों?
आंबो न'आवनो दं र'
अ मा होनदोंमोन नोंथाङा ओमफ्राय
ओंखामफोर जाबाय नामा होनदों?
ओं जाखांबाय जाखां
अ माजो जानाय?
आ जोंनिया आलु भाजिसोमोन।
अ अ अ।
नोंथाङालाय जाखांबाय?
आंबो जाखांबायमोन र'।
अ माजों जाखो?
जोंहाना ओइ माबा खान्थालखो बेगरखो माबानानै एवनानै बाथोन देदोंमोन बेजोंनो जाबाय आरो।
औ खान्थाल बेगर बाथोन आरो।
उ उ उ। ओ बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव लायसि सावराय लायसै होमबा। ओ आयदाया आदा ओरैनो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै लाना रायलायसै खोमा।
अ बिदिनो जायो दा दैज्लां बोथोरबो नालाय बेखौनो लाना सावरायसै।
दिब्ला नोंसोरनिखै माइफोरा गायबायना?
ओं जोंनिखै दा गायनाया बांसिनानो गायजोब्बाय ओमफाय दा नै अखा हायैनि जाउनाव माने माखासे गायनो हायाखै आरो।
अब्ला नोंसोरना बोरि जायगा नामा?
बोरि माने इदि ओरैनो माने माखासे बोरि माखासे गोथ थौ बिदि दङ आरो अभार बोरिबो नङा अभार माबाबो नङा दलहाबो नङा।
अ नोंस्रालाय गायबाय नामा?
जोंहा गायबाय ओं खावसे गायबाय दा खावसे गायनो हाथ'वाखै दै गैयिनि‌ थाखायनो माने ओमफ्राय दा दैमाजों दै थिखोदों आरो। गाबोन गायनाय जागोनदां।
दिनो दैमाफोर फैलाबायनाय दं नामा द-दैमा बोहैनाय?
दैमाया इदिनो दुब्लिजों फिसा फि सा दङ गेजेर गेजेर अबावबा अबावबा गै बिदि बांद्राय गैया माने।
अ अ।
दा माखासेयाथ' दिदि दैमा गैयिफ्रा दा मेसिनजों दै सारै सारै गायगासिनो आरो जोंनिखै। नोंसिनिखैलाय गायबाय माइफ्रा?
जोंनिथिंबो गायगासिनो बोरि बोरिनिखौ गायजोब गायजोब्बायानो दा गायबाय दङ ओमफ्राय दा दहा दहानिया दङ आरो।
अ
गायथ'वाखै दहानिखो।
ओं।
दासो हालौबाय दं दहानिखो।
अ नोंसालाय गायबाय?
जोंहाबो गायथ'वाखैनो जोंहाना बोरियाव गैया थारमाने दहा गोजा जोंहानिया।
अ
दहानिखो दा माबा दहा नालाय हाग्रा जायो हाग्राखौ बोबाय थानांगो दा हाग्रा बोनांसिगोन आरो हाग्रा बोनानै बेदिनो लासैनो गायलांसिगोन।
दै जासोग्रो जासोगारो नामा नोंथां मोननिखै?
दैया दैमानि दै फैनाय माबा गैया इनिफ्राय ओरैनो दहा गोजा हा नालाय अखा हाबाथाय दहा माखाया बिराद दै जायो आरो। गायनो हाया। दहानि हा माखाखो गोबावजोंसो गायनांगो दहानि हाख खो लास्टआवसो गायनांगो जोंनिया इदिनो बोरि बोरिनिखो गायजोब्बाय दहानि‌ बे एसे गोबावजो गायनांगौ आरो।
ओङो जोंनियाथ' आरो दा जोंनि जायगायाव माने मिसिंफोरबो दं नालाय माने ए मिसिनफोरा एखे थाब थाब गायो नालाय, इसोरजों ज' गायफायाबानो जाया। उनाव माने मोसौआ दिग दार खालाम हैयोना नङाबा। बेनिखायनो माने बिसोरजों खिथ फा थार नांगौ जायो आरो।
उम उम उम दोसिनियाव ओरैनो दैबाना जागोन ना जाया?
दै बानाया बिदि एथबां गिदिर जाया एसे एनै ओरैनो मालाबा समाव माने फख्रि लोमलायनाय बिदिल जायो आरो। अबार माने बै आ बेलेगफ्राव नुदोंना दा जेरै न' फोर लोमलाय लायनाय बेबायदि जाया आरो जोंनि जायगायाव।
उम
नोंसिनिखै जायो नामा बे बायदि?
बेबायदिनो दैबाना जाया जोंनावबो दो माबाया फो-फोथार माखायाल लोमजोबो आरो। इनि फ्राय अफार जाबाथाय फुख्रि फोरफोरखो लोमफैयो। लामा न'फोरखौ लोमनो हाया जोंनावबो।
औ
लामा न'फोरा एसे गोजौ गोजौ नालाय बिथा माखाया लामा गोजौ गोजौ नालाय लामाफोर लोमनो हाया। न'फोर लोमनो हाया। ओरैनो फुख्रिखौ अफारद्राय जाबथाय फुख्रिखोबो फोरखो लोमो इनिफ्राय फोथार माखाया बुंजोबो एनिल'
उम फुख्रि उसिनायल' आरो जोंनियावबो बेबायदिनो बेखोनो जोंनाथ' दै गिदिर जाया नालाय बेखोनो दैबाना जादों
अ' औ जोंनाबो बिखोनो दै गिदिर जाया इदिनो बेफोर बायदिखोनो दैबाना होनना बुंङो।
ओं नङाबाथ' बेलेगनिनो बेलेगनिखौ नायोबा जोंनियाथ' इदि होनजायानो ना।
औ औ इदि होनजायानो जोंनि ओं इनिफ्राय नोंसिनिथिं ओरै नो नाफोरखो मोनजागोन ना मोनजाया दा दैलां बोथ थोराव दुब्लिनि ना मोनजागोन ना मोनजाया?
दुब्लिनि नाया दा माने जोंनिखै जेखै दैमा बोहैयो बेखैल' मोनजानाय बायदि जाना दं माने‌। मोनजायो ओ होमबाबो माने खम मोनजायो आरो। जेखै दैमाबो होयाखै बेखै खम मोनजायो आरो। जोंनिया हाजोनि दै फैयो नालाय ओरै।
मा मा ना मोनजायो ओरैनो?
ओरैनो बेफोरनोसै जोंनियावथ' ना गोरै ना फिथिख्रि ना बोथिया ना मावा बेफोरनोसै आरो। बाराथ' होैथ'बां माबा फैया माल दा सानैसो मागुर सिंगि खावै बिदि फैलागासिनो दं।
अ' इखो माजो हमनानै जायो नोंसोरो?
जोंनिया सेनजोंनो सेनानोसै आरो सेन ओं सेन, ख'खा
आस्रा जेफोरजोंथ' सारनाय जाया।
आस्रा जेजों बिदि सारहैनायानो जाया। आरो दैमा माने बिदि गिदिरानो गै खाया दंग' फिसा फिसासो
औ ओमफाय ना नोंथां लाहा मोनजादों ना मोनजायाखै?
ना-नाखौ मोनजादों इदिनो जानो आन्था आन्था। ओं जानो आन्था मोनजादों ओरैनो।
औ औ
खन्द'खै माने बारा ना जाया ओरै जोंनि जोंनि गामियावनो आरो ओरै सानजा गैजा ना जायो बांसिन माने
औ
नागिरनो बानानै थाङा सानजाखै आरो
अ जोंनियाव मोनजायो मेरला मोनजायो नाखौ
ओं
ओरैनो दैज्लां बोथोरनि नामाव मोनजायो आरो फोथार ओ बारियाव दुब्लि बारियाव एसे फिसा फिसा बिलो दङ बेफोरनिफ्राय फैलाबायनाय नाखौ मोनजायो अ माबाबो आस्रा जेजोंबो स हारथिंलाबायनानै मोनो बुरजा बुरजायैनो मोनो ओरैनो फिथिख्रि बेंसा गोरै बिदिखौ मोनलाबायो आरो बुरजायैनो मोनो बेनिफ्राय ओरैनो लाङि जेजोंबो साहा थिंनानै मोनो
जाबाय दं मानसिफ्रा थिगसे जाबाय दं मोनो जोंनियाव फोथार फोथार दुब्लि दुब्लि साहा बानो मोनो जोंनियाव
जोंनियाथ' लाङि जेखौ दा साया साननैसो नावसो जागोन मानसिफ्रा एखे माइआ जेब्ला गोजौ गोजौ जागोनना एसे जानजिसे जागोनना बे-बे टाइमावसो सायो माने माइबारि माइबारियाव होमबाना नास्राबो
नो मोनो र दै जाबानो लाङि जेफोरजों साबानो मोनो जोंनाव बे बिलो फिसा फिसाफोरनिफ्राय फैलाबायनो फैलाबायनो नाफोरा बेयाव मोनो
जोंना माने बेबायदि ना फिसा फिसा जाग्रा माबा दंना
औ
बेफोराव माने माबाया आरो बेफोर लाङिखौ बांसिनानो बाया आरो
उम ए सेन्ट हहाजोना आरो ना आंसो न हबा
ओं सेन खखायानो बांसिनसै आरो
जोंना ओइ लाङि जेयानो गोजा जेजोंननो जायो बांसिन ओमफाय सेनजों खम जायो सेनजोंबो जायो सेनजोंबो मोनो जोंनाव
ओं
ओरैनो ओमफ्राय दा औ फल'फोरखोना
ओं
फल'फोरखौ जोंनाव सायालै
सायाना
ओहो जोंनि जायगायाव इफोरखौ बाहायनायानो जाया साहाया सेन गोसायो सेनखौल' बे फल' बायदिसिनाफोरखौ साया आरो रावबो साया जोंनि जायगायाव ओरैनो लाङि जेआनो आरो लाङि जे आस्रा जे बेजोंनो बुथुमनानै जायो
ओं जेखायफोरजोंलाय गुरना जाया नोंसोरनिखाय
जेखाइजोंबो गुरो दुब्लियाव मोनो जेखायजोंबो गुरोबाथाय मोनै बिदिनो नागिरनानै जानो रोंबा मेनला मोनजायो जोंनाव
जोंनावबो मोनजायो नागिरनानै जानो रोंबालाय ओमफ्राय नागिराना ओमफाय आरो दाथ' माइ गायनाय खोथिया फुनायावनो बेस्थ' मानसिफ्रा।
औ।
उम।
नोंथाङा मा नाखोब जाना बांसिन मोजां मोनो?
आंथ' दा जोंनिया बै उम फुख्रियाव हगारनाय बै ओ रौ मिरगा बेफोरखौनो बांसिन जाना मोजां मोनो आरो। हाग्रानि नाखौथ' आरो गासिखौबो मोजां मोनो हाग्रानि नाफोरखौलाय होमबाबो माने मोनबाय थाया बहाथो
उम।
ओरै बिलोफ्राबो जोंनि आफां साइडखेस जायोना।
उम उम नोंसोरनियाव खुसिया नाफोर मोनगोना मोना?
खुसिया मोनो।
उम।
होमबाबो सिगांनिख्रुइ बहुद खम जाबाय माने जोंनियाव।
औ। खुसियाखो माबायदिहाय मोनो नोंसोरो?
जोंनिया सिगां माने सेन सानायावनो बांसिन मोनोमोन ओरैनोथ' उम जावनाय नियमानो खम माने जोंनियाव।
उम।
सेन आरो बोरसि बाथा होयोमोन ना बोरसि बाथा होनायावबो मोनोमोन आरो।
उम उम।
थारमाने गैला खुसियाबो खम जाबोबाय माने नाफ्राबो खम जाबोबाय जोंनि सोलाव उम नोंथांमोननिखौथ' बिलो थानाय हिसाबै बिराद मोनो खोमा ना?
मोनो खुसियाखोबो मोनो बोरसिजोंबो बोनना मोनो सेन फोरावबो मोनो ओमफ्राय आरो जावग्राबो दं मेसें बोथोर बाथाय। फख्रि फख्रि जावनानै थिगसे मोनलाबायो।
अह।
खुसियाखो ओमफाय दा ओरैनो दैज्लांआवबो मोनो आरो बो सि सानानै मोनो दैज्लांआवबो। माने गोरोंफोरा मोनो नानि आमदानि एस से उम।
उम।
नागिरनानैल' जानांगो मोनो।
ओं। जोंनियाव माने बेफोरबायदिया बहुद खम जाबोबाय सिगांलाय गोबां मोनोमोन जोंनियाव
औ औ।
दा बिराद खम जाबाय माने दैबानाफ्रावबो बिराद ना गिदिर गिदिर फैलाबायोमोन ना सिगां ओरै
औ।
बा ओरै हाजो साइडनिफ्राय ओंखारबोनाय ना फैयोमोन दा फैला आरो। ओ। ओरैनो नोंथां खबरफ्रा मोजां ना?
खबरा दंथ'यो दे मोजाङैनो दंथ'यो।
अह।
आं दा इदिनो फोथार फारसेसो ओंखारलांनो सानदोंमोन दा।
अह नोंथां नै जोंना समाबो जाबायना नोंथां।
होमबा
ओं दे बिदिब्ला ना ओं ओं दे ओं
दे